नोंथां
खोनादों नोंथां
औ होनोमबा गोजान फुंबिलिनि हामग्लायनाय जासिग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ
औ आरो आङो नोंथांनियाव फंनैसो बाथ्र्राो सोंनो लुबैदों नोंथां सोंनो हागोन नामा
औ सोंनो हागोन न नोंथां
औ नोंथां नंगौ दि स्कुदि स्कुटिखौ माबायदि सालायो स्कुटिखौलाय एसे एनै सालायनो रोङो नाथाय नोंथाङा गारि गिदेरखौ माबायदि सालायो माबायदि प्लास गायो एबा माबायदि गियार सोलायो आरो माबायदि सालायो आरो माबायदि मोनदाङो आरो माबायदि फिल नाङो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ हागोन खारो बिदिनो खार एबा स्कुटिनि बागै आं बुंसै जे मटर गारिनि बागैनो ना नोंथां
औ
जों सुबुं माहारियाथ' बिदिनो बुहुमाव थानायाथ' बयबो मिथिखागौ कार एबा गारि मथर होनोब्लाथ' आरो जे दानि जुगावथ' बिदिनो बांसिन गारि मथरानो सोलिखाबाय ज आ बिदिनो सालायनायनि बागै बुंसै जे स्कुटिखौ जोंबो जेब्ला बिदिनो सालायाखैमोन अब्ला बिदिनो फिल्ड नांदोंमोन जे जोंबो गोग्लैगोन एबा गिनाय दंमोन नाथाय जेब्ला आं सोलोंनोमोन अब्ला जे बेयाव बिदिनो खेबसे खेबनैाथ' बिदिनो सुबुं बिदिनो सोलोंजेनन्नायाव गोग्लैयो नाथाय अब्लाबो जे आं उनाव बिदिनो गोग्लैदों आरो बि गोसायै गोग्लैयाखै नाथाय बे गुदियाव जेब्ला साबि होगोन अब्ला स्टार्ट अफ अन बिदिनो खालामनाय गोजा रंनि मोनसे थागोन आरो ना नोंथां
औ
बेखौ अन खालामदो आरो बे सेल् मोनसे स्टार्ट अन जान स्टार्ट अन जागोन आरो ना ओमफफ्राय बे जेब्ला स्टार्ट अनजागोन बे एक्स' लिटारखौ बिदिनो स्कुटियाव साबानो जाबाय आरोना जे बेहााय माने दि आरो बिदिनो सोलायनाय गैा गैयाना बेनिखाय आरोना नोंथां आरो जे आरो बिदिनो थाव जोबनोब्ला एबा जबोब्ला साबिदों खेवजायो आर नाव उनथिं जायो उनथिं थायो बबेबा बबेबा गाव गावनि जनाय सिटखौ बिदिनो बख'नाङो बिदिनो बोखोनाङोना नोंथां
औ
आरो बाइकखौबो एसे बुंनो आां बाइकआ स्कुटिदों सेम थटु सेम इसां नङाब्लाबो एसे बिदिनो बाइकआव ब्रेका गाहायाव आरो बिदिनो गियारा साइदथिं जायो बिनि बागखौ बुंनो दे एक्स' लिटाराथ' मोनसे बिदिनो आगग आगालथिं थाखायो सानाया आरो बे आं दागालथिंनि हमनाय बेयाव बिदिनो ब्रेक थायो आर ना नों गोथां खाथियावनो आरो बिदिनो आगसिगालथिं प्लास थाइयो प्लास जेनेबा आं बिदिनो बाङाय फोरमायलांनो ओमफ्राय आं उनाव बिदिनिस्राय बुंगोन आरो जे बे आगदा गालसेथिं गाहायाव गाग्रा ब्रेक उन्दै थायो आरोना ओमफ्राय आरो बे आसिगालथिंबो आरो बे गाहायाव बे आथिं गानायाव गियार एलि एक गियार दुइ गियार तिन गियार सारि गियार बिदिनो थाङो आरो जे जेब्ला स्टार्ट खालामो अब्ला स्टार्ट खालामनायाव बिदिनो सटार साबि सोहोयो आरो साबिस होनानै बेयावबो बिदिनो खायफा बिदिनो गोसो मा खायफा गोजा थायो सटार स्टार्ट जेनेबा मोनसे सुइचआ अफ अन थायो जेरै कारेन्टफोर अफ अन बिदिनो खालामो बेयावबो अभ अन थायो आरो जेब्ला बेखौ अन खालामामो अब्ला बिखौबो बिदिनो स्टार्ट एबा एक्से बिदिनो स्टार्ट खालामनाय मोनसे आं आं दागालथिं थायो आरोना नोंथां
औ
खमलाथिं आरो जेब्ला बिदिनो स्टार्ट खालामो अब्ला ब्ला संनांगोन आरोना नोंथां
औ
नेट्रल मोनसे बेदिनो नेट्रल थायो गाहायथिं बो ख्लायजोब्बा मोनो जे माबाफोरा जेरै दायो टिभि एस जोंनि बेस्ट अलबुंन्दैफोरा दानि जुगावथ' बिदिनो गेजेर हांहां थाङा सेकेन्डआव थायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बिदिनो खायफा बिदिनो बोख्लायजोबनाङो नाथाय खायसे बिदिनो गाहायाव दडाइरेक्ट नेट्रल थायो आरो ना ओमफ्राय खेबसे बोखोसिगोन आरो बोखोनानै जेब्ला बिदिनो लासैखो लासै लासै एगारलाङो आरो सानै खौ एसे सालफायो अब्लानिया बाइकआ खाारसिगोन आरोना नोंथां
ओ
आरो जेब्ला थाङै थाङै बिदिनो आरो प्लास हमसिगोन सानायखै गालायसिन आरो दुइ गेटआव होलायसिगोन आरो प्लास गे लाायसिगोन सासिगोन आरो जेब्ला बिदिनो खालामलांबाय थायो आरो जेब्ला स्पेड ब्रेकार बारलावग्रा मोनहैयो जेराव दानि जुगाव गोबां होनायखौ नुनो मोनबाय आरो बिहाव बिदिनो लाखिनो एबा स्टार्ट अक जागोन सारिगियारफोराव बिनिखाय दैुइ गेराव लांनांगौ जायो बेनिखायनो ब्लास हमसिगोन आरो ब्लास हमनानै एक बिदिनो दुइ गियार एबा एक गियाराव लांसिन आरोना नोंथां। पानिया अबे जाला लामा हामायाव एबा लासै सालायनांगौ जानायाव एक गेयार एबा दुइ गियाराव सालायनांगौ जायो आरो ना। ना मा स्टार्ट अफ जागोन ना बिदिनो सारिगियारफोराव सालायबा आरो गारि गेदेद एबा कारफोरनि बागैनो आं बुंनोसै जि कार काराजे बे आथिङाव बिदिनो गाजोबनाया थायो आरोना नोंथां। आरो बे जेब्ला आगदााखालथिं बि एक्से लिटार जायो आरोना बे गाहायाव बि आथिङाव थायो आरो ना ए बिहा बिदिनो एस थागोन आरो गेजेराव ब्रेक थागोन आरो आगसिगाल थिन प्लास थागोन आरोना नोंथां।
औ।
आरो गियारा बे आगसिगालथिंनि बानाय गोजौआव थायो होनना नोंथां।
औ
आरो बिदिनो स्टारिंफोर एबा गोदोनि बेला गेजेर स्टटिंनि गेजेराव थायो बियो गोदो थायो आर ना थुना होबानो गाबो बिनि बागैबो बुंसै जे जेब्ला बिदिनो कार सालायनो नागिरो एबा गारि गोदो सालायनो नागिरो अब्ला बिदिनो स्टार्ट खालामसिगोन आरो जाया स्टार्ट खालामनानै साबिजोंनो बेहा स्टार्ट जाखायो बाङाय साना बिदिनो साबफ्रेना होबानो अब्लानोया स्टार्ट जासिगोन। आरो बिदिनो एकदेराव लांसिगन बस हमनानै एकदेराव लांसिगोन आरो बिदिनो गारि गदिर नथ' इन्जिन अभारे खालामबानो बिदिनो एक्से लिटार सोायाब्लाबो प्लास्टिक गारबानो लासैहनो खालामो आरो ना नोंथां। अ आरो जे आरो बिदिनो प्लास हमसिगोन आरो एक्से लिटार बिदिनो सानायखौ एगारलासिनो बिदिनो खालामलांसिन बायकनिसा आरो उनाव बिदिनो जेब्ला ब्रेक गानो नागिरो अब्ला प्लास्टिकखौ बिदिनो गानांगौ जायो आरोना नोंथां मानोना प्लास बिदिनो गारि गुदैनिया प्लास गायाब्ला उननिया साखिया गिदिंबाय थायो आरो सिगांनियाल' बिदिनो थाबथायो आरोोना नोंथां।
औ।
जेब्ला बिदिनो प्लास्टिक गाफायाबा ब्रेक हमनायाव जुदि प्लास बिदिै ब्रेकल' ब्रेकल' गायोब्ला बियो उननिया खुरख'गोन नाथाय बिदिनो खारा। अब्लाबो सिगांनिया थाबथागोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो प्लास्टिकबा बे बरियै लासैहै थाबथागोन आरोना नोंथां।
उम
औ आरो नोंथाङा बिदिनो आंनियाव ओदिैनो सोंबाय नोंथाङाबो एसे एनै बुजिबाय जानांगौ आरो आं नोंथांनो बिदिनोै सोंनो जे आं फख्रि फख्रिनि बागैसो आं एसे नोंथांनाव सोंनो नामायदों। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे फख्रिखौ माब्रै बानायनांगौ एबा नाफोरखौ मावदै फिनांगौ नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा
औ नोंथाङा थारैनो बुंलांबाय बाइक आरो स्कुटिनि बागै थारैनो सैथो नोंथाङा जि बाथ्राफोर बुंलांबाय जेरै बाइक आरो स्कुटि आं फख्रिनि बागैबो बुंगोन आङो फार्स्टआव नोंथां बुंलांनायनि बागै आं बुंनो सानदोंदि नोंथाङा बुंलांनो स्कुटि आरो बाइक आरो गारि एबा कार जिखुनु जाया सालायग्रा जेरै स्कुदियाथ' मिथिखायो बयबो बियो बाङाय दिडिफारेन्स माने बिनि लेफ्ट साइदा माने आगसिनिया माने मा जायो बियो स्टार्ट खामिनि सि माने स्टार्ट खामैनि सिगां बियो प्लास नाथाय स्टार्ट खालामगौना गारि खारगौबा बि उनाव ब्रेक जाहैयो आरो बेयाव जेबो गियार गैया नाथाय जोङो बाइक कारफोरखौ नायोबा जोङो सेम टु सेम गियार थायो एक्सिलेटार थायो सेल्प थायो प्लास थायो ब्रेक थायो बेफोर आरो बायदि बायदि आरोना आरो लोगोसे बबावबा बाइकआ पास गियार थायो बबावबा सारि गियार बबावबा सयगियार खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नंगौ आरो नोंथाङा आंनियाव मा सोंदों होनबा फख्रि थारैनो नंगौ फख्रिखौ माबायदि बनायो होनोमबाथ' फख्रि जेब्ला फुख्रि बनायगोन जोङो बेबायदि मानसि हैथ' जोङो जावनानै बनायनो हानाय नङा नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ हागोन हानाया जों खस्थ' खालामाना गोबां खरसा थांगोन बांसिन थांगोन जोङो जि सिबि होनानै जोङो सानसेयावनो फुख्रि मोनसे बनायनो हागोन नाथाय जोङो मानसि होना होबा जोङो गोबाव सम लागोन जावै जावै मानसि नालाय मेङो नाथाय जे सिबि मि थिन नालाय सानसेयावनो हायो फुख्रि मोनसे बनायनो जेब्ला जों जावो अब्ला जावनानै गुल खालामो अब्ला गुल खालामनानै बियो मा दै ओंखारो सिंनिफ्राय आरो दै जमा जाना थायो आरो बि दैैयाव जों मा ना फिनो हायो जेरै ना खावै ग्रा सकाट एबा बायदि रोखोमनि नाफोर दोङो जों बेफोर नाखौ फिसिनो हायो आरो जोङो बेफोर नाखौ फिसिनानै जोङो मा फाननोबो हायो एबा जानो गोसोबा जोङो बोरसिदों मा होननानै बोरसि बोननानै जानो हायो एबा सारनानै जे सारनानै जों ना बोखांना फुख्रिनि नाखौ बोखांनानै जों जानो हायो आरो लोगोसे जों मा जेब्ला जोङो फुख्रियाव मा ना फियो अब्ला मा सम सम जोङो आदार होनाङो मानो होनबा जेरै ना लालाय ना नालाय बेनोबो जाग्रा आदार नांगौ जोंनोबो नोंनोबो आंनोबो जाग्रा आदार नांगौ बिनिखायनो फख्रिखौ जावनानै ना फिनानैल' जाया सम सम नाय गारनांगौ आदार होनांगौ फुख्रियाव जाबोरफोर गोलैना दोङोबा माबा मोनसे औवाफोर गोलैनादोंबा साफा खालामगारनांगौ मानो होमबा बिसोरो नाफोरा अक्सिजेन मोननो थानजायो आरो ना प्लास्टिक बुस्थु फख्रिफोराव गोग्लैनानै थाबा बेनिखाय आं सानो साफा खालाम गारबाय थानांगौ सम सम आरो आंनि बुंनो गोनां एसेनोसै नोंथांनिफ्राय जे बाथ्राफोरखौ खोनाबाय जेरै बाइक स्कुटि गारि आरो नोंथाङा आंनिफ्राय फख्रिनि बाथ्राखौ मिथिबाय आङो सानो नोंथांनो आङो जेसांखिनि नोंथांनो फोरमायनांगौमोन बेसेांखिनिखौ आं फोरमायनो हाबाय होननानै नोंथाङाबो नोंथाङाबो आंनो फोरमायनानै खोन्थाबाय होमबा जोंहा समाज जानानै फैबाय होमबा जों दोनथ'सै नामा नोंथां
औ दोनथनोसै नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां